खुलुमबाय खुलुमबाय दहाय हमदोंमोन आं हमबाबो माबा जायासै नेट नाङासै नामा एसे जाय गिदिंबायसो थाबाय ओमफ्राय माबा इन्दिंसो देखायबाय थ आ
मा खालामदों दालाय
ओमफ्राय आं न'आवनो दङ
ए
दासो ओंखाम ओंख्रि संनानै मोनखांनानै जायाखै जानायालाय मोनखांजोब्बाय
मा मा सोम
ओंख्रिया मैखुन जों‌ बयलार फिथा जों ना
ए मारै मारै सङो एसे फोरमायदो बेखौनो खोनाबाय औ मारै मारै सो एसे फोरमायदो
संनायाथ' बिदिनो बिलाय मोजां एवनानै लाबाय ओमफ्राय मै सखुनखौ बिदिनो सायनानै स ओमफ्राय बिदिनो स आरो ओ बांद्राय माने बिदै होआसैोरसि होआसै माने बिदै
औ
माबा सिदोबदोब खालामबाय आरो बांद्राय गोरानबो खालामासै बिदिनो थांबाय मैथाजों नाजोंबो ओमफाय मै नाखौ मानि आं गाससिबो सुग्लि सुग्लि सुना नाजो मैथाजो आरो लोदो लोदो फुंग्लिनाय आरो दिनो जाहैबाय ओमफाय गोखैया जालाय बे नाखौ दोलो दोलो थुग्लिफाजोब्बाय नालाय इदि उम।
ओमफ्राय अनला ओंख्रिफोरखौ मारै संङोथाय एसे खोन्थादो दे।
अन अनला ओखखौ अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'निनो ओंख्रियालाय बेख थ' संनो रोंखानांगोन बर' मानसि हिसाबै नारजि अमाखौथ' संनो रोंखा नांगोन रोंनायालाय ओ अनला ओंख्रिखौ मानि जायखिजाया मा बुस्थुजों सं सङो जेनेबा खोथायाव हमना लाबाय आं दाउ बेदरजोंनो संनोसै आरो जेनेबा बेदरखौ बिदिनो मोजां एवनानै लाग्रोबाय बेदरखौ जा एवनानै लाग्रोनानै दै होनानै ग्रब ग्रब गब ग्लब ग्लब गोदौ होबाय मोजां बेखौ गोदौ होबाय आरो दै एसे जब्लायनाय बायदि मोजां गोदौहोयो आरो ओमफाय अनलाखौ इदिनो नों गोरानैबो फ्रि फ्रि फ्रि होनानै ओरै एरजाबाय थायो ओमफाय बे अनाव दै लगायखानानैबो स' होनो हायो आरो स' होनानै ओमफाय दसे एरबाय थानांगौ माने दसे एरबाय थायाबा बे बुस्थुआ गोदोहैबाथाय माने गथा गथा जानागिरो अनला फिथ'र होनो ना जों जायखौ बिदि जानो नागिरो आरो ओमफाय बेखौ एसे एरसिन एरसिन एरसिन एरबाय थानांगौ आरो दसे। ओमफ्राय अनदला ओंख्रिखौ गोथाव जानोबा मोजां गोदौ होनांगौ आरो थेबथाब थेबथाब। थेब थाब जालायनाय ओमफाय खारै होनो गोसोबा बिदि गोदौनायावनो होदो।
खारैया ओरैनो मा मानिखौ होयो माथो सोरबा सदाखौबो होयो होननाय खोनादां?
खारै गैथाराबा सदाखौबो होयो होनाया एसे सदायाबो खारेन्टनि बायदिनो खामानि होयो होमबाबो देहानि थाखाय मोजां नङा। माने जोंनि थालिरफोरनि खारै सबाय औ एसे मोदोम सानाय सुनायफोर होखांनो नागिरो ओमफाय जोंनियाथ' खारै होनबा थालिरनि खारै सबायनि खारै बेबायदि खारैखौल' बांसिन जायो। ओमफाय खायसे सिबिंफोरनि बेसरफोरनिखौबो जायो ओमफाय सिबिं फोरनिखौ जाबा माने गोदोनिफ्रायनो खोनाबोयो आरो सि बिंफोरनि खारैखौ जाबा माने खोमानि कमप्लेन जायो खोमा खोनायै जायो बेफोरबायदि होननाय खोनाबोयो आरो ओमफाय इखायनो इफोर औ सिबिंफोरनिखौ जाया आरो
साबसिन
उम थालिरनाया साबसिन जायो साबसिनलाय थालिरनिया साबसिन जायो माने गोबा गोबाबसिन जायो आरो थालिरनिया। ओमफाय सबायनिया बिदि गोबाबद्राय जाया मोजांखौलाय सबाइनिखौ मोजां होनो ओमफाय गोबाब जाया आरो माने बुरजा मोना आरो इसे माबाफ्राव थरसेफ्राव इदिनो बुरजा ओंखारा आरो स सबायनिया ओमफ्राय थालिरनिबा गोबाबा बांसिन नालाय ओमफाय बांसिन ओं ओंखारो आरो ओमफ्राय खारैफोरखौदि मानसिफ्रा गथा गोरान फोराननानै दोनोना। बेबायदि फोराननानै दोननाङा माने खारैखौ बिदि गोरजानफोर गथा खालामनानै गोररान फोराननानै दोनबा मानि बाहाय बै माबाया बांद्राय गोबाबा बांद्राय थाया आरो माने बेखौ प्लास्टिकफ्राव सरनानै माने प्लास्टिकफ्रावसो सोनानै एसे सिदोबदोब खालामनानै दोननांगौ आरो एसे सिदोबदोब साइस खालामनानै औ बिदि दोनो जोंनिया ओमफाय बांसिन गोबाबा थायो होननाय खोनायो बेव ओंखार हाबनानैबो थानाय जायो नालाय आराम नो जोंनि बे खाथि खालानि मानसिफ्रा बांसिन बिदि दोनो आरो
उम
थि सिदोबदोब खालामनानै दोनो बिदिनो नारजि ओंख्रियाबो नारजियाबो बिदिनो माने मानसिफ्रा होनो आरो नारजि ओं ओंख्रिखौ गेब्लेजाया सोरबा गेब्लेेजाया बिदि होनो मानि बिदि नङा माने बिसोरो रोङा माने ओंख्रिखौ संनो बेंखायनो गेब्लेेजाया होनो आरो
नांगौ संनायालाय खनथामसो जाबाय खोमा गेब्लेेजायाखै जों
बे गेब्ले जायैखैथ' बे गेब्लेेजायैनि माबाखौनो आं खोन्थानो दे
औ दे खोन्थादो
बे गेब्ले जाया होनो खेनथु बिदि नङा माने बै खारै खौ नांनाय होननो रोंनांगौ आरो नारजि ओंख्रियाव बे खार नांनाय होनो रोंबासो बे नारजिया गेब्लेगोन आरो आनदास मोनो माने‌‌ नों हो मोज जां एवनानै बे खारैखौ हो खारैजों एवो नालाय बे एवनायाव बै नारजि बिलाइखौ ओरै सिफ्ले नायनांगौ बे नारजि बिलाया जुदि एसे फिस्ला फिस्ला जादोंबा बे खारैया नांबाय माने बे खारैयाव‌ अ बाय बे गेब्लेगोन आ‌रो आ बे खायसे बायदिया खारै खु एसेल' होनोसै अबेबा बायदि खारैयाथ' गोबाब गैयाबाथ' एसे बुरजा होखानांगोनना नोङो ओमफाय बे नारजि बिलाइखौ माने ओरै दांनानै नायनांगौ आरो आखाइजों दांनानै नायबा माने गोब्रा गोब्रा मोनदोंबाथाय बे खारै नाङाखै बे गेब्ले होफानाय नङा दे मालाबाबो हाजार सागं सा नोङो बे गसंखांलायगोनसो आरो
होमबा खारैनि सायावसो सोनारोना बियो गेब्लेनाय गेब्लेयिया?
औ औ औ ओमफफाय जिखुनु सोरबा बायदिया रोंला नालाय नारजि गेब्ले जाया बौबा गेब्लेजाया नो हनै सोरबा गेब्लेेजायानो होनो खिन्थु बिदि नोङा बे हिन खारैनि बेलायावसो जायो आरो बियो खारैया जुदि मोजां अरदोंबा गेब्लेखागोन बे
आंबो ट्राय खालामोमोन ट्राय खालामनायाव गेब्लेेजायाखै हे सोमनाय जायाखैसो सानला
खनसे संनाय नायलाय नोङो ओ एबार खनसे संनाय नाय दे उम प्रमानखौ माने मोनगोन आरो नोङो जुदि खारै नांदोंबा बियो औ औ सदाबाबो जाखायो बेयो बिज्ला बिज्ला जाखागोन आरो नों बिलाइखौ दांबानो होमबा बे गेब्लेसिगोन बियो ओमफाय नों बिलाइखौ दांनायाव जुदि गोब्रा गोब्रा मोनदोंबा बा बे गेब्लेनाय नङा दे मालाबाबो
उम
बिदिनो आरो मानसिफ्रा इखौनो सोरबा गेबले जादों सोरबा गेबले जायाखै होनो माने बेखौ स संनो रोंनाय रोङिबो थाहैनाय थायो आरो बाहायनो बे खारेै नांनायखौ आदाज मोननो रोंला नालाय गेब्ले जाला बे माने
उम
बायदि आरो
बाय सबाइ सबाइजों दावफोरजोंखौबो बिदि सङो ना खारै माबानानै
ओ सबायआथ' जेनेबा खारै होआबाबो मोनो आरो खारै होआ होबाबो मोनो सबाइया मोननायालाय आमफाय मान खारै होयोबा एस से मिलौसिननाय जायो आरो गोथावसिन जायो माने
औ औ अ
उम गोथावसिन जायो खारै मोजां अरबा गोथावसिन जायो आरो हा
ए दालि बाय दालि बायदिबो जाजायोना?
ओ हो दालि बायदिबो जाजायो सोबजों जाजायो ओ खारै होआल'सिनबो जाजायो मोनखायो आरो बि सबाइया मोननायालाय ओमफाय माने खारै होबा मिलौनाय जायो आरो बेयो। सबायआथ' ओरैनोबाबो एसे खारै बायदि बुस्थुखा नालाय ओमफाय खारै एसे होबा मिलौनाय जायो आरो मोजांसिन। जायो गोथाव मोनजायो आरो मोजां खारै अरबा
औ ओरैनो थास' बिबारफोरखौ मारै सङो?
थास' बिबारखौथ' मानसिफ्रा बेलेग बेलेग माबा सङो खायसे बायदिया दै गुदुं ग्लब ग्लब ग्लब फुदुंनानै बिदियावबो हो होयो ओमबाय खिन्थु आं एवोसो आरो थास' बिबारखौ मोद जां बेयाव बानलु एरिखौ आं देनानै होफाखायो एवनायावनो मोद जां एव सो उनावसो दै होयो आङो।
जेनोबा दाउ बेदर दाउ बेदरफोर सङोबा मारै संगोन जेनेबा अबेखौ एवग्रोगोन मोननैखौ दाउखौ एवग्रोना लागोन नामा?
दाउ बेदरखौ जों संबाथ' दाउखौ फुरा एवग्रोखागोन। दाउखौ एसे एवग्रोनानै ओमफ्राय बेखौबो बेयावनो हैबासिनो एवनायाव हरफायो आरो। खांनानै दोना मानि बेदरखौ बे दाउ एवनायावनो दाउखौ एवग्रोनानै ओमफाय होहरनानै मोजां एवफायो आरो, बानलु एरिखौ बाहायनो एवनायावनो देनानै मोथजां होखानानै ओम फ्राय बांसिन आं दै गुदुं फुदुंनानै होयो माने दै गुदुंखौ होयो आरो आङो बांसिन फुदुंनानै ओम बे थास' बुस्थु नालाय एखमबा मानोबो नालाय ओमफाय दै गुदुंखौ फुदुंनानै होयो आरो ओमफाय खायसे बिदिनो बेलेग बेलेग सङो बेखौबो माने सोरबा बायदिया दै गुुं ग्लब ग्लब फुुंदुंनानै डाइरेक दैआवबो होयो आरो बेबाय दि बे दै गुदुं फुदुंनायाव माने संख्रि बानलु हालदै हुलदै मा नांगौ इखौ होखाजोबो आरो दै फुदुंनायाव ओमफाय बिदिनो ब्र' होसनो आरो खायसे आं माने बिदि सङा माने एवनानैसो सङो आं
उम ओरैनो होमबाथ' आङो ओरैनो दङ दा। जिरायनानै उम ओरैनो मा मा रोंबावगौ?
रोंनाया आं जिखौबो एसे दानो रोङो आगरफोरखौबो इदिनो बां द्राय फिसा नङाबाबो एसे एरनो रोङो आरो माबा एसे नायनानैफोर एरनो रोङो ओमफाय इदिनो जिफोरखौ एसे दानो रोङो आरो बर'नि फिसा फिसौ आगरफोर खौ दानो रोङो गाव गाननो आनथाखौ मानि दानानै गाननो रोङो। ओमफ्राय आर'नाइफोरखौबाबो दानो रोङो आरो।
एसे जियाव ओरैनो दख'नाफ्राव मा मा आगर
दख'नाफ्राव बिदिनो फिसा फिसौ आगर होनबा नाखाजुरि आगर थायो‌ उदा खलर खांखिलुर आगर, फाहार आगर बिदिनो नाखाजुरि आगर, गुदाम आगर बेफोरबायदि फैसा आगर थायो आरो ओमफ्राय जोंथ' दानानै गानबा जों बा फिसा फिसा आगरखौनो होनानै गानखायो आरो।
उम आंथ' आगरफोरखौ ओरैनो बांखि खादों ओ बे हाजो आगर ओमफ्राय फारौ मेगन दाउस्रि दाउस्रा मोख्रेब ना मारैमोनलाय बे आगरखौल' गोदो माथो बिदि बांसिन माबायोमोननो
हा
ए बांसिन आङो बे हाजो आगर ओ दाउसा दाउसा मोख्रैब ना मा होनोमोनलाय?
ओ हाजो आगरबो दं ओं फाहार आगर बे आर'नाइफोरनियाव फा- ओ फारौ मेग गन
फारौ मेगन बिदिखौल' खोनादों आङो औ होनोमबा बुद मा मा आगर होनामोनलाय?
नाखाजुरि गुदाम आगर बुदां बलब आगर खांखिलर आगर दिन मिनला औ औ बुदां बलर दङ मेरला आगर दं आरो बायदि बायदि मेल्ला आगर दङ।
दख'नानि आलादा आर'नाइनि आलादा जायो दां ना?
ओ दख'नानिफ्रा बे आं बुंनाया जाबाय आर'नाइनिफ्राबो बिदिनो फाहार फाहाराथ' नांखागौ आर'नाइनायनिया ओमफ्राय बिदिनो नों अनेकथा आगर एरजायो आरो उम अनेकथा आगर एरनो हायो। औ औ औ बे फाहारखौनो हाजो आगरहोनो फाहारा बेलेगैनि थांबाय खोमबा आङो माने बुंफ्लांबाय आरो फाहार फाहार होदावग्राखाय हाजो आगर दा माने आथि जाथारा होनबायसिनो खुगायानो सोलाय रोङा। हा ओ ओ माने बर'आवबाबो बेखौनो बुंबाय थायो नालाय। ओ हो बाहायबाय थानाय जायो नालाय इनो थाब थांफ्लाङो माने ओ हुदा जाबाय
ओमफाय गामसाआवथ' ओरैनो आगरफ्रा थायालै थानाया ना
गामसायावथ' जों लखो न'फ्राव दानायफ्रा बांसिन आगर होआ फारिखौनो बांसिन होयो आरो फारिखौनो बांसिन दायो माने बेबो सोरबा बायदिया ग्राब होनो बे फिसा फिसा फिसा दि मोनसे लायोना एसे जिङाव गिदिरहां ओमफाय फिसा फिसा फिसा बिदिनो आसि आसि लायो बिदिखौ ग्राब होनो आरो ओमफाय बे खायसे बिदि ख'था ख'थाखौ लायो। बांसिन जिङाव लानाय फारि जिङावल' लानायखौ बांसिन मोजां मोनो आरो ज
औ आंबो बेखौ बांसिन मोजां मोनो आरो बै ख'था ख'थाखौ बांद्राय बांद्राय साबजानाय मोना माने हेबे मेब्रे मोनला बायो नै बिदि साइद साइदआवल' आराम माबा दंना बिदि साबसिन मोनो गाननोबो ओरैनो खुन्दुंङा मा मा रोखोमनि दङ' खुन्दुंङा
खुन्दुंङाथ' बिदिनो माथा दङ' माइदि होनाय
औ मायदि होनाय ना माबायदि होनाय खोनायो आं उम
मासाइस दङ' पलेस्टार काश्मिर बेबायदि दङ' आरो खु खुन्दुङा ओमफाय जोंनियावथ' बांसिन मायदि गोनां माथा होननायखौ माबाबाय एसे जोरसिनो आरो बे फाखुवाफोरनिफ्राय फाखुवाफ्रा एदसेबो जोरा मायनि जिया ओरैनो खस्थ'आ खम दानायफ्राव डाइरेक्ट सों जायो ओमफाय गानो गुरै जायो ओमफाय खिनथु बे लास्थिं होआ आरो जोरनो नागिरा माने एस गुसथिफ्राव माबा दावबानो बियो ब्राद जिलांखायो आरो ओमफाय इदिनो माथा बा मायदि होनाय बा गोरायैनो माबायो आरो ना जेसेनो सुनानै फोरानगोन बोराय जिबाब